औ
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दसे सम
औ औ फ्रिमोन नोंथां
आतसा आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैदों आं मोनसे खोथा सावरायनोसो नागिरदोंमोन बिथांजों
औ नोंथां मा खोथा लाना फैदोंमोन रायज्लायनो हागोन
आदसा आं खोथायानो जाहैबाय जोङो बे कारेन्टखौ जोङो माबोरै मोननो हायोबा जोङो बबेनिफ्राय मोननो हायो बेदोफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ हागोन
बुंनो थाङोब्ला आं माने कारेन्टनि जों मानिफ्राय कारेन्ट खौ मोनजेनो आं बेखौ फोरमायग्रोनो सानदों सिआव दा जों कारेन्टखौ मोनो होनब्ला जों बेलेग बेलेग रोखोमनिफ्राय जों कारेन्टखौ मोननो हायो जेरैहाय आं सेथियाव बुंनो सान्दों नोंथां हमना ला अबेबा मोनसे जायगायावहाय जोङो देमफोर बानायनानै बेयाव दै एखेबारे बुरजा जमा दोननानै जों बेनिफ्राय जे दै आगारहरो प्रेसार बेनिफ्राय जोङो म मटर मोनसे जेनेरेट खालामनानै बिनिफ्राय कारेन्टखौ जोंखौ कारेन्टखौहाय जोङो बरननो हायो माने टेक्न'ल'जिजों एसे एनै सहाय लानानै बे मोनसेया जाहैबाय कारेन्टखौहाय जों दैनिफ्राय मोननो हायो बे जाहैबाय आरो आं नैथियाव दोननो सानदों जोङो बार बारनिफ्रायबो जों मोननो हायो अ जों कारेन्ट बारनिफ्राय बोरै मोननो हायो होनबा अबेबा मोनसे खुला जायगा जायगावहायना बिराद गिदिरनो बिदिनो फांखा माने बहायनानै दोननाय जायो आरो जायखौ जों उयिन मिलबो होननानै बुङो नोंथां बे जेब्ला बे फांखायाहाय बारनि स्पिडजोंहाय गिदिङो लोगो लोगो बै फांखानिफ्राय जोंहा मोनसे कारेन्ट माने सोमजिनाया फैयो माने बिनिफ्रायबो जों कारेन्टखौ जों मोननो हायो माने नैथियावहाय आरो आरो आं मोनथिबावनायाव मोनसे दंबावो जायखौहाय जोङो इंराजियावहाय पावार प्लान होननानै बुङ आरोना नोंथां पावार प्लान होननानै बुङो बेनिफ्रायबो जों कारेनखौजिनाय मोनो नैबेयावहाय जों पेट्रलियामफोरखौ नांगौ जायो जायहाय जों टेक्न'ल'जि ओमफ्राय बेयाव जोंहा बिदि बेफोर पेट्रलियामफोरजोंहाय माने कारेन्टखौ बरहननाय जायो आरो दाहा बिदिनो थाबावगोन नोंथां माने जि बायदि जायो नाथाय आं मिथिनाया बेनो आरो नोंथां ओमफ्राय जोंहाथ' कारेन्ट दानि जुगाव जोंहा कारेन्ट गैयाबानो जेबो जायाना नोंथां जोंहा सब बुस्थुवानो कारेन्ट नांगौ जेरैहाय
औ
जों इदिनो हमनानै ला थम थम जायखौहाय जोङो बुङो बेटारि गारि बेयो कारफोराबो बे भटारिनि ओंखारबाय कारेन्टनि बिदिनो ट्रेनफोराबो कारेन्टनि जाबाय जायनि जाहोना जाहैबाय माने बे जाय जों नर्मेल गारि सालायो बेफोरो पलिउसन होयो नालाय आबहावाखौ गाज्रि खालामो नाथाय जों कारेन्टजों बाहायजानाय बे ट्रेनफोरखौ जों सालायोबा बा थटं टंफोरखौ जों सालायोबा जोंहा आबहावाया मोजाङैनो थायो पलिउसन जाया बेनि थाखायनो बाहायनाय जायो आरो जों कारेन्टनिफ्राय आरो बिदिनो गोबां जों सुबिदाखौ नुनो मोनदों नोंथां जोंना माने जानाय लोंनाया गोबां माने थानायफ्रा गोबां गोरलै जानायखौ जों नुनो मोनो मोनदोंसै दानिफ्राबो जोंहा कारेन्टजों जों नुनो मोनो जोंहा बिदिनो ओंखाम संग्रा जोंना कुकार दङ बेबो कारेन्टनि थायो दाना आरो जों जोंना दाना अरदाबावबो जों ओंखाम संलायखौ नायलायला कारेेनट थाब्ला जोङो बिदिनो कारेन्टनि माने मोनसे ओंखाम संग्रा जोंना स्टब थाखायो बेफोर मोनसे मा होनोमोन आं गोसोआव बारा गैलायलांला नाथाय जों कारेन्टजोंबो संनाय खावनायखौ हासै आरो नोंथां
औ नगौ
आरो जों कारेन्टजोंनो सोलिजोबो जों गरम मोनोब्ला जों फांखा लानो हायो खारेन्टजोंोनो जों थान्दा मोनोब्ला जों हिटार सालायनो हागोन कारेन्टजोंनो आरो बिदिनो दङ जोंहाथ' दैनिबो बिराद सुबिदा मोनबाय नोंथां
औ
बयनिबो न'खरावनो मोनसे जायखौहाय जों खानि हेल्प फिनो हायोना थ सान्थ समस्या जायोमोन नङा होमबा जेरै गामि दरसेयाव बिदिनो मोनसे बा मोननै हर बिदिफोरल' थायोमोन नाथाय दायो जों कारेन्टफोरजोंनो बि बिराद सहाय मोनबाय आरो बुंबावनो सानदों आं नोंथां जेरैहाय जोंहा हस्पिटाल होननानै बुङोना जोंनाथ' हस्पिटालावहाय सब बुस्थुआनो कारेन्ट नङाबानो जाया जेरैहाय जोंहा बिदिनो बायदि बायदि जोंहा ह मानि हाखखौ नायो नुनो जों माबायो बेयाव जोंहा कारेन्टखौ गोबां गोनांथिना कारेन्टनि जोंनि जेरै हमनानै ला जोंनि मोदोमखौ जों एक्सरे खालामनोबाबो जोङो बेयाव कारेन् नांगौ जानो हागौ बा बिदिनो गोबां बिदिनो माने मेसिनफोर दजों सालायो हस्पिटालफोराव बिदिनो बेंकफोरावहाय जोंनो माने कारेन्टा जोबोर गोनांथि सबथिंजायबो नायोब्ला ना नोंथां दा बिदिनो सावरायबाय थायोब्लाथ' नोंथाङा गोबां खोथा ओंखारो खारेन्टनि खोथायावहाय मानो होनबा जोंनि बे दिनै गाबोन सानफ्रामबो सोनाय बुसथु नालाय खोथाया माने जोबोद थाङा आं नाथाय नोंथांनि बे माने एसे एनै मिथिनायखौ लुबैदोंमोन आरो ओखनो नोंथांङाबो एसेफोरमाय हरबावनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव
औ आं आं गोसोआव जे दं आंखौ फोरमायनो बिथांनिसिम जों कारेन बुसथुखौ सनाय लोगो लोगो जोंनो बुहुत इमपरटेन्स दानि जुगाव जोंथ' दा कारेन्ट बुसथुखौ जोङो सबनो बाहायो बिथाङाांखाबाय जों न'फोराव बाहायो जेरै ओंखाम संनाय एबा जों नायाव जों फांखा लागायनाय बा जोङो बायदि बायदियाव जों मटर दै मटरबो ओंखखारबाय बिथांमोना जोंथ' खारेन् खौ जों बिथाङा एसे सिोंहा मखाबाय जों कारेन्टखौ मानिफ्राय मानि बुंनाय जोङो बिथाङा दै जमा खालामनानै देम बेखौबो बेनिफ्रायबो बुंदों आरो जोङो
औ
सलार जों सलारनिफ्राय मोननो हायो आरो जों सलारखौ माबोरै बाहायो होमबा जोङो जेब्ला जों बे सलार पेट बेखौ बायनानै लागोन अब्ला जोङो बेखौहाय जेराव बांसिन मोजाङ सान्दुं नांनाय बेयाव दोनगोन जोङो बे जों सान्दुंनि बे लाइटा बेजों जोङो बे पावारखौ बनायनो हायो मानो होनबा सान्दुंआाबबो जोंना पावार दङ बेजोंबो जों बायदिसिना माने सलारजों जों बायदिसिना कारेन्टनि बुस्थुखौ जों सालायनो हायो आरो बिथाङा सुबुंफ्रो जोङो उइिनमेल बा जोङो जेराव खुला जायगायाव जों फांखा बाहायनानै बेजों जों बे फांखानि जेनेरेटारजों जोङो कारेन्ट बरननो हायो बा बनायनो हायो सोमजिहोनो हायो बे हाबाय दाथ' बेफोर माने जों थाखाय गले आरो जोङो सन बाहायो बिथाङा बुंबा गारि मथर बेफोरावनो बाहायो
औ
दाथ' जों कारेन्ट होननाय लोगो लोगो जों बुहुत माने मोजाङै थानो हायो मानो होनबा जों न'फ्रावबो जों स्रां खालायलानो हायो लाइट फोजों आरो जोङो लाइट थाबा जोंना न'खराव स्रां जायोबा जोंनि खामानिफोराबो जों लाइटजोंनो मावनो हायो मानो होनबा जों खोमसि जायगाव जों खामानिफोर मावनो हायाबाबो लाइट थाबा जोंनि थाखाय सुबिदासिन मानो होनबा जोङो स्रां नुजोबो आरो जोङो हमना ला जोङो जानाय लोंनायाव बाहायो होनदों आरो जों दै फुदुंनाय मानायावबो बाहायो मानो होनबा जों कारेन्टजोंनो दा दैबो फुदुंनो हायो बा जों कारेन्टजों जों मबेल चार्ज होनो हायो बा लेप कम्पिउटार लेपटप जों फ बाहायनो हायो। आरो टिभि बायदिसिना जों एसि बा जोङो कुलार फ्रिज इफोरखौ बाहायनो हायो। जों माने गोबां खामानियाव बा हेफाजाब होयो माने कारेन्ट गैयाबा दानि समाव जों जेबोखौनो सलिनो हाया बा जोंनि थाखाय बुहुद गोब्राब जागोन मानो होनबा गोदोनि समावथ' जों खारेन गैयामोन। बो थानोमोन हायो दानि समाव जों थानो हानो हाया मानो होनबा जोंनो कारन जों दा कारेन बाहायबाय थायोना बिनि थाखाय जोङो माने ओ आदोद जाबाय मानो होनोमोनलाय बै ब्यस्थ जाबाय। जों बे नोङाबानो कारेन्ट गैयाबानो जों दा खामानिफोरखौ सहायनो हाला बा मावनो हाला। बिदिनो गोबां माने जोंनि थाखाय टेक्न'लजिया फैबाय बेनि थाखाय जों कारेन्टखौ बाहायो।
औ
उम बेनो माने जोंनि थाखाय बुहुत देरसिन माने ओ खारेन्ट मोननायानो माने देरसिन जोंनि थाखाय मोजां मानो होनोबा बेजोंनो जों बिथांमोना एसे सिगां बुंंखादों जे जों हस्पिटाल बा जों बेमार आजार फाहामनोबाबो जों खारेन नांगौ। नोंगौ बिथां नों होननायाव सैथोखा। बे नोङाबा जोंना बेमार आजाराबो नायनो हाया आरो जों मेसिन बुसथु सलायनो हाया। आरो जों मटर साइकेल बा गारिफोरावबो जों मेचिन सालायनोबाबो जोङो बे कारेन्ट नांगौ मानो होनबा जों बेट्रिनिफ्राय कारेन्ट मोनो। बे बेट्रिनिफ्राय जों कारेन्ट मोननायखौ जोंङो बाहायो बाहायो गारि मथर जोङो आरो जों गोबां जायगायाव बाहायो। मानो होनबा माने जोङो बेखौहाय बाहायनो थाखाय जों इखौ बर'नदों कारेन्टखौ बे गैयाबानो जोङो थांना थानायाव माने एसे गोब्राब जायो मानो होनोबा जोङो गोरलैखौ नांगौ दा सब बुसथुयानो दा गोरलैयै जों गोरलैयै जों बाहायनो मोननायखौसो जों नागिरो। आरो जोङो बिदिनो जों बे कारेंखौ कारेन्ट गैयाबा जों पेट्रल बा जों डिजेल थाव बेफोरबो बेफोरजों जों बाहायनांगौ जागौमोन। दा कारेन्ट बे थाव बा डिजेलफोरजों जोङो बाहायोबा जोंनि थाखाय माने जोंनि आबहावायाबो गाज्रि जायो मानो होनबा जोङो बिनिफ्राय गाज्रि गेस संखोदैफोर मोनो। बा जोङो थावाबो जोबनानै थांगोन अब्ला जोङो बाहायफिननो हाया बेफोरनि थाखाय। आरोथ' जोङो सब सामयावनो बाहायो हमना ला जों जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गोजान जायगायाव थांनोबाबो जों गारि मथराव बाहायो। ट्रेन होननाय बिथाङा एसेजिदा मोनखादों जों कारेन्टनि थ्रेनजों गोजान जायगायाव थांनो हायो मानो होनबा जों गोरलै। कारेन्ट होननाय लोगो लोगो डिजेल थाव बेफोर खामला आरो। जोंनि थाखाय मोजां मानो होनबा बेफोरखौ जोङो बेसेबां हायो खमायनो हाबासो मोजां। जोङो खारेनखौ जोङो खारेन्टखौबो जों खम बाहायनांगौ मानो होनबा बेबो जोङो। अबेबाफोर जों खयला बा जोङो थावफोर जोङो जेनेरेट खालायो मानो होनबा जों थाव। थावफोरजों सलायनानै जों दैफोर फुदुंनानै जों बेनिफ्रायबो कारेन्ट बनायनो हायो जोंना मेचिन दङ कारेन्ट बनायनायनिबो बेफोरनि थाखाय जोङो माने खौबो नांगौ नाथाय जों थावफोरखौ खम बाहायनांगौ जों सलार बाहायनांगौ। मानो होनबा बेयावहाय जेबो जोंना खहा जाया। सलार बाहायबा जोो फांखा उन बाहायनांगौ बेबो जोंहा जेबो खहा गैया। मानो होनबा जों बारनिफ्रायसो जों कारेन्टखौ बानायनो हायो ायो ना फांखाा होयोब्ला फांखाया गिदिं अब्लासो कारेन्टआ जागोन नालाय आरो जों दैनिफ्राय बर'नो जों दैखौ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै जों बेनिफ्रायों फांखा बा जोङो जेनेरेटराव जों सोहरनानै फांखाखौ गिदिं होसिगोन बेनि थाखाय जों मोननो थाङो आरो। दाथ' बिथां आं होननाया बेसेनोसै दाथ' समाव जानांबावबाय
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय सावरायलायनानै।
औ।